हेल'।
औ।
अ। आं नोंनाव मोन्नैसो फंनैसो खोथाासांजागोन ना?
हो?
आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंजागोन ना?
औ औ सोजागोन दे।
अ आह जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' आइजो सासे ए पि एस सिम नि मासिगिरि बिबान मोनजेननाय हिनजावा सोरमोन बर' हिनजावा?
औ। डक्टर गिता राम बसुमतारि बिथाङा मोनजेनदोंमोन।
अह। ओमफ्राय मोनसे कुइसन सोंबावनो आङो दुलाराम बर' फरायसा आफादा मा? सानखौ मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो?
औ। बेनि एन्सारा जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि न'
दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा सानखौ मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो?
औ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं सानखौ जिनै जुन खालि फालिनाय जायो।
ओं आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि रेडि ना?
औ रिदि दे
दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालारखौ उदखारिै बेरेखा सान महरै फालिनाय जायो?
दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि सानखौ थामजि जुलाइआव फालिनाय जायो।
औ। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि?
औ।
बि ए उथ्रिजेननाय बर' हिनजावा सोरमोन?
बि ए उथ्रिजेनन्नाय बर' हिनजावा सोरमोन?
उम
बि ए उथ्रिजेननाय बर' हिनजावा जोरोदा बर' बिथाङामोन।
उम ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि? गिबि मे ओं गिबि - फिथाइनि खन्थाइगिरिया सोर?
गिबिथाइनि खन्थाइगिरिया सोर?
उम
गिबि बिथाइनि खन्थाइगिरिया बिहुराम बर' बिथाङामोन।
ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनो?
बबे मायथाइनिफ्राय बर' राजाया हिन्दु धोरोम लाजेनदोंमोन?
जि जिबाजौ दाइनजिबा मायथाइाव लाजेनदोंमोन।
अ आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
हो?
डक्टरेट मोनजनगिरि बर'आसो?
डक्ट'रेट मोनजेनगिरि बर'आ सोर होनदोंमोन ना?
अ
डक्ट'रेट बासिराम बर' बिथाङामोन।
ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ
रिदिना?
औ रेदि दे।
औ दे कुइसना स्टार्ट जाबाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिजेननाय बर'आ बर'आ सोरमोन आरो मा मायथाइयाव उथ्रिजेनदोंमोन? माइथायखौबो लोगोसे बुंफाना होदो।
औ बिथाङानो दंमोन मंगल सन्दिप ब्रह्म बिथाङा जिगुजौ जिसे मायथाइयाव उथ्रिसारनो हादोंमोन।
उम उम सुजुदों। ओमफ्राय नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ
सोंजागोन ना?
सोजागोन दे।
बेनो जादों
सोरखौ अस्टार बिमुंजों मिथिनाय जायो मिथिनो हायो अस्टार?
अ बिनि एन्सारा जादों क कनिन कमिन कुमार नार्जारि बिथांखौ मिथिनो हायो।
उम ओं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ
सानजारां होननानै बर'आ सोरखौ बुंदों?
सानजारां होननानै बर'आ लकेस्वर ब्रह्म बि बिथांखौ बुंदों।
औ ओमफ्राय नों आंनाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन नामा?
नोंनाव?
ओं
अ
दे होमबा आं नोंखौ मोनसेखौनो कुइसनखौनो सोंबावथारसै
औ दे। औ रेदि दे।
समर ब्र ओ रुंसारि समर ब्रम समर ब्रह्म चौधुरिखौ मा मुङै मिथि बावोमोन?
मिथियोमोन बिथांखौ।
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ सोंजागोन दे।
उम आइएफ एस जाजेननाय बर'आ सार?
आइ एफ एस जाजेनन्नाय बर'आ सोर होनदोंमोन ना?
उम जाजेनाय।
ए स्वर्गियारी।
उम। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि सोंनो हागोन ना?
औ सोंजागोन दे।
प्र'जिया सोरमोन?
फौजिया सोरमोन ना?
प्रजि प्रजि प्रजिआ सोरमोन?
प्रसेनजित ब्रह्म बिथांङामोन।
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि।
सोंजागोन।
बर'फा एबा बड' सोरखौ सोर सोरखौ बुंङो सोरखौ मिथि सिनायनाय - जायो जेनेबा?
उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ सिनायनाय जायो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ सिनायो। मायबाफोर कुइसन सोंबावगोन नामा आंनियाव?
औ मैदेराव गाखोनानै दावहा नांग्राया बर' जोहोलावा सोरमोन?
दावहाराम बिथांङामोन।
उम। गरायाव गाखोनानै दावहा नांग्रा बर' जोहोलावआ सारमोन?
गरायाव गाखोनानै दावहा नांग्रा बर' जोहोलावानो जादों बासिराम जोहोलावमोन।
उम। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि मैदेरजों हालेवग्रा बर'आ सोरमोन?
मैदेरजों हालेवग्रा बर'आ मैदेरजों हालेवग्रा बर'आ जादों जाम्बाहोरलां बिथांङामोन।
उम। इन्दि बिलाइनि थफ्लाखौ मुफुरनो बाहोनो हानाय बर' हिन्जावा सोरमोन?
इन्दि बिलाइजों मा होनदोंमोन?
इन्दि बिलाइनि थफ्लाखौ मुफुरनो बाहोनो हानाय
अ बिथांनि मुंङानो जादों गावदां बुरैमोन।
अ। एम ए उथ्रिजेननाय बर' हिन्जावा सोरमोन?
एम ए उथ्रि जेननाय बर' हिन्जावानो जादों रेनु बर' बिथांङामोन।
उम। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि।
औ सोंजागोन दे।
सरदार बाहादुर मेजर बेलबुंराम कसारिआ ब्रिटिश सरकारनिफ्राय मा बान्था मोनदोंमोन?
भेक्ट'रिया क्रस बान्था मोनदोंमोन।
जादों। नों आंनाव मोनसेसो कुइसन सोंगौमोन नामा?
आं मानि बागै कुइसन सोंनो
बि ए उथ्रजेननाय बर' हिनजावा सोरमोन?
सोरदा बर'।
उम। आं नोंनाव मोनसे खुयसन सोंजा बावगोन ना
औ सोंजागोन दे
इन्जिनियार इन्जिनियारि उथ्रिसारनाय बर'आ सोरमोन
इन्जििरियारिं उथ्रिसारनाय बर'आ जादों हलिराम बसुमतारि बिथाङामोन
उ आं नोंनाव मोनसे खुयसन सोंबावनि
औ
इन्जिनियारि उथ्रिजनाय बर' हिन्जावा सोरमोन एबारनिया आइ आइजोनि सायाव
अ जुनुरानि ब्रह्म बिथाङामोन
औ आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
औ
आइ आइ टि जाजेननाय बर'आ सोरमोन
आइ आइ टि जाजेन्नाय भआ जाबाय नब कुमार बसुमतारि बिथांमोन
अ आं नुाव मोनसे कुइसन सोंबावनि
सोंजागोन ना बि एस सि एग्रि उथ्रिनाय उथ्रिजेननाय बर'आ सोर बि एस सि उथ्रिजेननाय बर'आ
कमलेशर नार्जारि
उ
मोनसे कुइसन सोंजा बावगोन ना
औ सोंजागोन दे
अ सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ माबे मायथायाइनिफ्राय होदोंमोन बे बान्थाखौ मोन जेननाय बर' सुबुङा सोरमोन
सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ खौ मा बे मायथाइनिफ्राय होदोंमोन बे बान्थाखौ मोनजेननाय सुबुङा सोरमोन
नैरोजा ब्रै मायथायाइाव होदोंमोन
अ आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोजाबावगोन ना
औ सोंजागोन
औ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनि बबे जोनोम सानखौ फरायसा सान फालियो
ब्र्म मार्चखौ फालियो
बुंफिनलाय
उपेन्द्रनाथ ब्रह्म